हेल'
औ
हेल'
औ
हेल' नोंथां खोनादोंना
औ नोंथां खोनादोंं।
बेलासिनि गोजोन गाहाम हामलायनाय नोंथांसिम बावरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो
औ दा आं नोंथांनि कल खालाम जाहोन जादों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो थाखाय बेनो जादों आबाद दा बे आबादनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
हेल'
औ
खोनदों दा न?
औ खोनादों।
ओम आबादनि सोमोन्दै नोंथांजों आङो बेखौनो सावरायनो सानदों जे आबाद होनोब्ला जोङो जोङो मोननै रोखोमनि आबादखौ जोङो मिथिनाय जायो दैज्लां बोथोरनि आबाद मेसें बोथोरनि आबाद ओ जोंनि गेजेराव। गोबां सुबुंफोर दोङो गोबां न'खरफोर दोङो जायफ्रा आबाद मावनानै जायो जायो आबाद मावनानै न'खर थिखाङो न'खर जौगाहयो बेफोरदों जिउ। खुङो ओ जेरै मेसें बोथोरनि आबाद होनोब्ला जोङो मिथियो जे ओ। फानिलाव मैगं। आबाद मावनाय पानिलाव आबाद मावनाय। जेरै थास' मिरिनि आबाद ओ थासुमलि केरेला जोङो बायदि बायदि आबाद मावनानै जोङो जानो हायो जेरै फानि
खोनायाखै?
औ।
ओ पानिलाव आबाद होनोब्ला जोङो जोङो फानिलाव आबादखो जोङो ओरैबायदि मावनाय जायो जेरै जोङो बाजारनिफ्राय जोङो बेगर लाबोनानै। जोङो जुगाय। गोन जोङो जुगायनायने जुगायनानै जोङो बेखौ। ओ गायसिगोन फुलि बानायनानै जोङो गायसिगोन गायनानै जोङो बेवहा गोबां हासारफोर जोङो होनाय जायो जेरै गोबोर हासार ओ सरखारि हासार बायदि मैया हासार जोङो होनाय जायो बेजों लोगो। से दंफाङा बा बिफाङा देरबोनायजों लोगोसे जोङो बेयाव ओ बिबारनि फिथाइनि जों अनेकथा जों मेडिसिनबो जोङो बेयाव होनाय जायो खोनादोंना?
औ खोनादों।
ओ जोङो। बेयाव होनाय जायो आरो बियो जेब्ला मान ग्लबो बियो जेब्ला देरो होमबा जोङो फिथाइखौ जोङो फाननानै मोनो बेजों लोगोसे जोङो फाननानै जोङो जोंनि गथ' गथायाइखौ जोङो फोरोंनो हायो बायदि मैया आबाद मावनानै जोङो। जोंनि अभाबफोर। खो जोंनि नांगौफोरखो जोङो सुफुंनो हायो ओ जेरै। दैज्लां बोथोरनि आबाद होनोब्ला जोङो जों मिथिगौ दायो जोंनि ओ बोथोराव सोलिबाय। थानाय दायो जे माइ आबाद माइ। माइ आबाद गैयाब्ला जोङो। जोंनो जोंनो नांगौ जानाय जोंनि आदार जोङो माइ आबाद मावाब्ला जोङो जोङो जानो माखौ जानो होनोब्लाबो जोङो। साननो हायो आरो ने? ओ माइ आबाद मावनानै जोङो जोङो माइ आबादखौ मावनानै ओंखाम जोङो जानो हायो बेखौ जोङो फासथाव एवनानै लाग्रोसिगोन एवनायनि। उनावहा जोङो बेखो। खोथिया। जायखौ जोङो खोथिया होननानै बुङो बेखौ फुसिगोन जोङो गायसिगोन ओ गायनानै बिनि उनावहा जोङो बेखौ हानानै फोरानसिगोन। फोराननायनि बिनि उनाव जोङो माइ। खो जोङो मोननो हायो बे आबादखो जोङो। स्टार्टिंनिफ्राय फार्स्टनिफ्राय लानानै जोङो बिदि जोङो मावनानै जोङो जानो हायो आरोना। ओ दे नोंथाङाबो आबादनि सोमोन्दै सुंद'यै सावरायनो हागोन।
नोंथां बुंनाया गाससिबो सैथो। दा जोङो आबाद माबुङोब्ला। थारैनो मोननै बोथोरनि दं नोंथां बुंनाय बदिनो मिसिं आरो दैज्लां बेयावनो बांसिनै मावनाय जायो जों हाबाखौ सरासनस्रायै दा सिं होननाय लोगो लोगो नोंथां बुंनाय बायदि पानिलाव दा पानिलावा मेसेङाव मावजायो आरो दैजङावबो मावजायो आरो बिदिनो खायो दा गुबैयै जोङो दानि बोथोरखौ नायोब्ला जोङो माइ आबादखौनो हर सानस्रि फ्रायनुनो मोनो औ आरो देब बे माइ आबादखौ जोङो मेसेङाव बुथुमनो बा मेसेङाव मोननो थाखाय थाखाय दायोनो जि मावनांगौ जोङो खस्थ' खालामनांगौ गोन नोंथा बुंनाय बायदिनो दिनो दुब्लियाव औ देवहोल हेवनानै हाखो समान खालामनानै। बिदिनो खो खोथिया फोनना लाग्रोनांगोन मोजां जोलैनि खोथिया आरो बियो बेरनाय बर' गोबां
औ
खोनादों माबा क्लियार हायाखै आवासआ नोंथां अडिअ मोजां हायाखै।
खोनादों ना हेलौ